खोनादोंना नोंथां? मोजां औ मोजां ना नोंथां? औ दा नोंथाङा मानो? सोमोन्दै रायज्लायनो?
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों बर'फोरा बोरैहाय दाउ अमा अमा बोरमा बिदिनो मोसौ फिसिनानै बोरैहाय जिउ राहा दायो? बेनि सोमोन्दै नोंथाङासो सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ ।बिदिब्ला जागायनोसै ।जों दाउ अमा फिसिनायगोन आरो होननानै बुङ्ला जों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव मानसि जिब जुनार बे खौबो जों फिसिनानै मोजां मोनो बर'फ्रा। आरो जिब जुनार न'खरफ्रोमबो जोंनियाव अमा बोरमा दाउ बिदिनो गासै जिब जुनारानो जोंनि न'खर न संसार जानायाव थाफाखायो। आरो लोगोसे गोबां जोंनि बे गामि ओनसोल ओनसोलावथ' गोबां मानसियानो जोङो अमाखौबो मासे नङा मासे न'खराव नुनाय जायो जोङो बेजों लोगोसे जोङो बोरमा बोरमाजों लोगोसे जों मोसौ बिदिनो जोङो दाउफोरखौबो जों फिसिनाय जायो मानोना जिब जुनाराबो गोदो मब्ला मा समनिफ्राय जेनेबा जिब जि जुनारखौबो मानसिफोरा बोरैहाय जेनेबा मानसिनि लोगो खालामना लादोंमोन जों बेखौ बुंनो हाया दिनैनि थारिखाव नङा हबा नोंथां? बै जों आजै आजौ आजौमोननिफ्रायनो जोङो सोलिबोनाय मथेनो जोङो जिब जुनारखौ जोङो फिसिनायखौ नुदों। मानोना मोसौ मोसौ, मोसौ, बोरमा बे मैसो बेफोरथ' हाग्रायावबो थानाय जन्थु नङा होमबा? जायखौ दिनै मानसिफोरा गाव गावनि जुनथु न'नि आंगो रखम दिनै फिसिनानै लानायखौ जों नुबाय आंगो हिसाबै हिसाबै बुङोब्ला जो जुनारफोरनि मादाव जोङो मोसौखौ नुयो नङा होमबा? मोसौजों जोङो हाल एवो बेजोंनो जोङो माने थेला गारिबो जों मोसौ जों सिगांबोनायखौबो जों नुदोंमोन नङा होमबा जाय जोङो ट्रेक्टर गैयामोन ।बै समाव जोङो मोसौजोंनो जोङो हालेवो बेजोंनो जोङो माइ बस्थाफोरखौबो जो रोगानायखौ जोङो गोबां नुबोदोंमोन आरो। थिग बिदिनो जोङो मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोर सहाय सुला जुनार होनोमबोला जोंनि न'खराव फिसि जानाय होनबा मोसौ आरो जेरै जों मोसौनि गाइखेरनिफ्राय फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो। लोगोसे जोङो बेखौ हालेवनायावबो जों बाहायनो हायो थिग बिदिनो जोङो बोरमाफोरखौबो जोङो फिसिनानै रां आरजिनो हायो जेरै बोरमायाथ' जेनेबा गोरान बुस्थु बुस्थु जाया बे मिथिंगानि बुस्थुखौनो जायो।नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
बिफां लाइफां बिलाइ गोथां बिलाइ नेचारेल बिलाइखौ बेयो जानानै मोजां मोनो। नाथाय मोसौआ हाग्रा गोरानबाबो जागोन बियो माने माने जिगाब गोरानबाबो बियो जानो हानाय बिहा माने गोहो दोङो। मानोना बिनि सालाया माने बोरमानिख्रुइ एसे आलादा नङा होमबा।जायनि थाखाय जोङो मोसौखो जोङो गोरान बिलाइ होनाबो जाहोनो हायो आरो बिदिनो जोङो दाउखोबो फिसियो। फिसिनानै दिनै जों रां गरसे गरनै नांगो जाबाला जोङो सुफुंनो हायो नङा होमबा नोंथां।जेरै आथिखालाव दाउनि दामनि बेसेना जोबोर बारायबाय।जेरै बुंनो थाङोबा दायो बाजौनि सिङावनो मोना जोङो किल'आव आरो नङा होमबा गथायावनो अब्ला जोङो दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो जिउ राहा दानो हायो आरो मानोना साख्रि बाख्रिखौल' अराय होसोआलासिनो जोङो न'खराव थानानैनो जों ङो बिमा बिफाजों थानानै दाउ अमा फिसिनानै जोङो रांखान्थि सोरजिनो हायो आरो मानसिया जुदि गोसो जायोब्ला आरो अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि दाउ फ्राम बनायनानै दाउ फ्राम बिदिनो मोसौ बोरमा फ्राम बनायनानै बिदिनो अमा फ्राम बनायनानै बिदि जि जिउ राहा दानाय नोंथांमोननि साइदाव दं ना?
औ नोंथां दाउ फाराम बायदि बायदि बोरमा मोसौ बिदि फाराम बानायनानै जिउ खांनायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनाव एसे खम नुनो मोनो नों थां ओ साख्रि बाख्रिनि लाइनाव बांसिन होसोनायखौ नुनो मोनो। दा दाउ अमा फिसिनानै खुंनाय बुङोब्ला जोंहा गामि गोथौआव बहाय नुनो मोनो जायफोर सोमोन्दोआव आदै मादै आनै जानाय बिसोरो दाउ अमा फिसिनानै नोंथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनियावबो फिसियो बांसिनै जोंनियाव बोरमा फिसिनायखौ नुनो मोनो। ओ बोरमानि बोरमा फिसिनायनि जाहोना जाबाय ओ एसेबांनाखि जानाय आदारथ' होनो नांखायानो बोरमानो ओ फुङावहाय हगारनाय आरो मोनायावहाय लायनाय एसेखिनिल'सो जायनि थाखाय जोंनि बोरमा ओ जोंहा बोरमा फिसिनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो ओ हाथाय बाजाराव फाननो थाङोब्ला जोंहा बोरमानि जायनाखि बेसेनाथ' गोबाङानो खा ब्रै रोजा बा रोजा द' रोजा ओ जोंनि बर'नि न'खर जिउ खुंनायावहाय बे ब्रै रोजा बा रोजा राङा गोबाङै मदद होनाय बायदियै जोंनियाव बोरमा फाराम बा बोरमा फिसिनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो। आरो लोगोसे मोसौ जायनाखि नोंथाङा बुंदों मोसौआथ' जोंनि बर'आव थाखायोआनो ओ हालवनो थाखाय बा माखासे मोसौ गायनिफ्राय जे जोंहा गाइखेर मोननो हायो। बे गाइखेरखौ साहा लोंनो थाखाय जोंहा मोसौखौहाय फिसियोआनो। जोंनि आंगो होनना बुङोब्लाबो मोसौआ आंगो जुनार होनना बुङोब्लाबो गो रोन्थि जानाय नङा। दा जिब जुनार फिसिनायनि बिथोराव बेनो ओ दाउ अमाखौहाय एसे खम नुनो मोनो। खारन जोंनावहाय फिसिनाय बा बेबायदि आबाद मावग्रा फिसिग्रा फाराम बानायग्रा सुबुंफोरखौ एसे खम नुनो मोनो जोंनियाव। इडुकेसन जायनाखि लेभेल बियो एसे गोजौ हिसाबै बांसिनानो जों नावहाय ओ साख्रि बाख्रि दिफेन्स लाइनावहाय मास्थार लाइनावहाय बां सिन होसोनायखौ नुनो मोनो आरो माखासे माखासे फंबायफोर दं जायफोरा फरायबाय थानाय बिसोरखौहाय जोंहा आबाद मावनायावनो मदद होफानायखौहाय नुनो मोननाय जायो। दा जिब जुनारनि माखासे फालांगि बा जिब जुनारनि फाराम मावनायावहाय जोंहा एसे खम नुनो मोननाय जायो आरोखि ना।दा नोंथांमोनावहाय ओ दैलि लाइफनि सोमोन्दैहाय फंबाय बा बा बिदा जानाय माबो रै सलियो फंनैसो बुंनो हाग
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि साइदआवबो आथि खालाव बिदिनो सासे सानै जायफोरा बि ए पास जानानै थाबाय बिथांमोना ओ पुलिसनि आरमिनि बिदिनो ओ थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेडनि बिदिनो एगजाम लिरो जोंनि साइदआव जोंनि गामिफोरावबो आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव जेनेबा ओ सा कम्पानि दङ सापात बागान दङ बे फोरावबो थांनानै गरसे गरनै खामानि माव उम मावो आरो गाव गायनि लाइफ स्टाइलखौ माबानो थाखाय जेब्लासिम साख्रि मोना बिसोर बिदिनो खामानिखौबो मावफैयो जेरै मालाबा बिदिनो फेक्टरियाव थांनानै खामानि मावहैयो। बिदिनो गाव गायनि न'खर संसार दानायावबो हेफाजाब होयो। आरो लोगोसे जायफोरा ओ सरखारजों ओ ला गनायजानाय जाय बिथांमोना दिनै फार्म होनो दाउ फार्म बेखौ जेनेबा सरकारनिफ्राय दाउआ फैगोन बे खौ नोङो फिसिनानै हरनांगोन आरो मानोना सरखारनिफ्रायनो न'खौ लुना होगोन माथ्र' नोङो हानि जागाल' होनांगोन आरो हा बिसोरनो नांगौ रखम बा देर खथा बा बिदिनो ओ दुइ क था बिदि हा नोङो एवगारनानै होनांगो बिसोरोम कम कम्पानिया फैनानै नोंनो दाउ होगोन दाउनि दाना होगोन ब्रयलारनि दाना माथ्र' नों बेखौ फिसिनानैल' हरनां नांगौ आरो। आरो बे फिनायनि हरनायजों लोगोसे नोङो रांबो मोनफागोन मानोना मासे दाउ ब्रयलारा जेनेबा सल्लिस दिन पनचल्लिस दिननि सो फियोबा ब्रैजि आरो ब्रैजिबा दिनआव बिनो दा मासे दाउआ थाम किल' ब्रै किल' जायो नंङा होमबा? दाना होनानै अब्ला नोङो गभमेन्टआ बेखौ नोंनि फ्राय बायनानै लांगोन माने किल'आव पन्द्र' तागानिफ्राय बिस तागा होगोन आरो नोंनो ए सेरसेयाव आरो अब्ला नोङो सेरब्रै जुदि मासे दाउआ जुदि सेरब्रै जायोब्ला नोङो बे दाउ मासेयावनो नोङो आसि तागा मोनगोन आरो गबमेन भेलु हिसाबाव आरो‌ अब्ला नोङो फिनानैल' फेदे रनानैल' हनांगौ नोंनि जेबो थाइसेबो खरसा जाया आरो माथ्र नों फिसिनानै जोथोन लानानानै फिना हर नांगोन बिदिनो खोनसे लागैनो लानाफैबाय पन्द्र स' बा दुइ हाजार बिदिनो नों बेखौ फिनानै हरनांगोन आरो दाउ खो माने बिसोरो रोगाबायनो थागोन आरो दाउआ जेसेबांनो देरगोन नोंनिफ्राय रोगानानै लांगोन आरो सोर सुनानै लांगोन सेरसेयाव पन्द्र' तागानिफ्राय बिस तागानि गेजेराव होगोन आरो। बिदिनो नोङो जेनेबा हाजारथा दाउखौ नों फिनानै हरबोला मासे दाउआ जुदि नोङो सललिस जा जा सल्लिस तागा मोनोब्ला नोंङो सल्लिस हाजार फैसा मोनगोन बोसोराव माहायाव नंङा होमबा?
औ औ।
बिदिनो नों साख्रि मावाबाबो बेजों बयलार फिनानैबो जिउ राहा दानो हायो आरो जोंनि खा खाथियाव गामियाव बिदिनो नुदों आं बिदिनो सानैसो सेंग्राफोरा ग्रुप जानानै बिसोरो बिदिनो गाव गावनि खरसाखौ दिहुननानै जादो आरो। ब्रैजि रोजा बाजि रोजायथ' बे सासे सरकारि साख्रि मावनायदोनो समान बेथन नंङा होमबा बुंनो थाङोबा?
औ औ औ।
जिउ राहा दादो जोंनि साइदआवहाय आरो मोजां मोनो आरो इयुन जोलै ओ इयुन जोलैफोराबो बिदिनो मावलांबाय थानांगौ मानोना न'आव थानानैनो रां आरजिनो हायो मानसिया जुदि गोसोब्ला आरो मुम्बाइ कम्पानि मुम्बाइ बम्बाइफोराव कम्पानिया थास्लायस्लाय गामि ओनसोलाव थानानै खामानि मावनो हानायानो जो-जोबोद मोजांसिन होननानै आं सानो आरो। नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदिनो बयलार फार्म दाउ फार्मफोर खुलिना बिदि गभमेन्टनिफ्राय फैयो नामा?
जोंनियावहाय बयलार फार्म दाउ फारामखौहाय नुनो मोननाय जाया नोंथां ओ
औ
थांनाय बोसोरहालागैआव जोंनियावहाय ओ हांसोनि फार्म हाबदोंमोन ओ जाय हांसोनि फारामखौ जोंहा गु मास बास जि मास मावनानै जोंनि गामिनि जायनाखि सेंग्रा बिसोरो गु मास बा जि मास मावनानैहाय मावनो हायासै ओ मावनायावहाय एसेखिनि नोंथांआ जेरैबायदि प्रफिट जेरैबायदि मो मोनदों रां मुलाम्फा आरजिनो हादों बेबायदिनो थिख गभारमेन्टनिफ्राय फैनाय गासिबो जानाय आदार न' बानायनाय बेनिफ्राय दै जगायनायनिफ्राय गासिबो गभारमेन्टनिफ्राय फ्राय फैजोबदों ओ नायनाय आदद लानाय ओ केयार खालामनाय एसेखिनि नायनानै नाय ओ आलादायै मोनसे बेथन होदों बेनिफ्राय मोसे हामसोआव जोंनि हाय ब्रैजि ब्रैजि रां बा सलिस थाखा खरियावहाय मासे हांसोआवहाय फिसिनायाव होलांदों बेनिफ्राय जोंहा ओ जिबाजौ बा जिब्रैजौहाय हांसो खेबसेयाव सोदों बेनि निफ्राय जोंहा जिदाइन ओ नैजिदाइन रोजानिफ्राय थामजि रोजासिमावहाय जोंहा खामायहैनो हानायखौ नुदोंमोन आरोखि सेंग्राफोरखौ ओ जाय सेंग्राफोरा ओ ओ बे हांसोनि जायनाखि फारामखौ मावदोंमोन बिसोरो दा माखासे गभारनमेन्ट जबाव नांथाबना थानायावहाय गभारनमेन्ट जब मोननायनि थाखाय बे फारामखौ दा मावनो हायासै आरोखि दा बेनो नोंथां जोंनियावहाय बांसिन फाराम मावनायखौ एसे खम नुनो मोनो माने जिब जुनारनि फारामखौ माने एसे खम नुनो मोनो नोंथांनो जोंनियाव
औ औ औ नोंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो जोंबो अनेक खामानि मावनानै जिउ राहा दानो हायो न'खरनि न'खरनि बेलायाव नङा होमबा न'खरनि जिउ जुन्थुखौ फिनानैबो जोङो जिउ राहा दानो हायो मानसिया खामानि मावनोल'सो नांगौ नङा होमबा अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां गोजोनथों नोंथां